हेलौ
औ नोंथां माबोरै दं?
मोजाङैनो दं नोंथां। नोंथाङालाय।
बिदिनोसै आरो गेजेरावनो बेसेबा गोबावनि उनावसो नोंथांखौ खबर लानाय जा बाय आरोना।
औ लोगो।
समखौनो मोनलाया नालाय दा आजि खालि
गाव गावबागाव खामानियाव
ओमफ्राय बिदिनो मा खालामगासिनो नोंथां?
गोलांनानैसो दङोलै नोंथां नोंथाङालाय?
बिदिनोसै माबा लामायाव एसे बार जानो होननानै फैदों। मोन आं नै गरमथारना।
गरमथारखाय लामायाव बार जाहैदों आरोना?
ओमफ्राय नोंथांजों माखासे बाथ्रा रायज्लायनोसो हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ दे हागोन दे रायलायनो।
उम बे आजि खालि नोंसिनिखि हाबाखौ माबायदि खुङो होननानैसो सोंनो नागिरदोंमोन आं फ्रिबा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां हाबाखौथ' दाना हाबा गिदिर गिदिरखौल' लुगैयोना नोंथां। औ गोदोनि गोदोनि बर'फोरनि हाबा जेरै हाथासुनिफोर बेफोरखौथ' दाना बांसिनानो जाला
नि हाबाया बांसिनानो नुनो मोनला होनजायो।
औ नुनो मोनला गोदोसो नुनो मोनोमोन दा बहुद ख म जाबाय आरोना जोंनिखै थ' बांसिन हाबाखौ हाबा गिदिर गिदिर हाबाखौनो खालामनाय जायो आरोना
औ औ बाथौ माबायदि उम उम
सोरबायाबा मन्दिराव हाबा लाहैयो
औ। मन्दिर मन्दिरनि जुलि जानायाथ' आरो बिदिनो मालायनि धोरोमनि सोमोन्दैसो एसे फोरमायनाय मोनदोंमोन आं जोंनि बर'नि मेन हाबायाथ' हाथासुनि हाबा होनाय बाथौजों हाबा होनाया सो मेन खोमाना लोगो।
औ लोगो जोंनाथ' बर'निया गोदो गोदायनिफ्रायनो हाथासुनियानो बर'फोरनि मेन हाबा।
औ औ
दाथ' नुनो मोनलानो बेफोर हाथासुनि हाबाफोरखौ।
नोंथांमोननि खैलाय हाबाया माबायदिखौ खालामो दाना?
खोनायासै नामा?
हेलौ। हेल' खोनानाय बायदि मोनदां ।
हेल'